खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ आं माबा दायो मोनसे टपिकनि सायाव नोंजों रायलायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ
बे टपिकआनो जाबाय दा ओ मैगं थाइगंनि सायावहाय अ जेनेबा आजिखालिथ' मैगं थाइगं इदिनो मैगं थाइगंनि बेसेनाबो बिराद गोबां जालांबाय ओमफ्रायो आरो मैगं थाइगंखौबो बांसिन बांसिन माने आजिखालि मेडिसिन माने बांसिन बांसिन मुलि बाहायनानैसो दिहुननाय जायो आरो ना ओमफायो नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोङो नुनो मोनो गोदो गोदाय जों मैगं थाइगं गायोब्ला बारि बागानाव माखासे मिथिंगायारि हासारफोरखौ होनाय नुयोमोन जेरैहाय मोसौनि खि बोरमानि खि आरो माखासे से बिलाइ सेवनाय बेफोरखौ थुब्रायना दोननानै जेब्ला एसे सेवहांगोन हा महर जाहांगोन अब्ला बेखौहाय होनायखौ नुनाय जायोमोन आरो आरो नुबावोमोन मैगं थाइगङा जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय हाथफ्ला हांगार होनाय खौबो जोङो नुनो मोननाय जायोमोन बेवहाय जोङो रासायनारि हासार होनायखौ जोङो एखेबारे नुनो मोननाय जायामोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय
ओ
बैफोर हासारनि सोलायै रासायनारि हासारखौ गोबां बिबांनि होनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बिनि जाहोनाबो जाहैबाय ओरैबायदि जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय जुग जुग मैगं थाइगं गायनानै बे एखे बारि एबा हायावो हासारा खमायलाङो अब्ला ओ मैगं थाइगंफोरा मोजाङै ग्लोब ग्लोब जानो नागिरा आरो अब्ला बै मालिगा गावनि मैगं थाइगंखौ मोजां जाजानो लुबैनानै मोजां फिथाइ मोननो लुबैनानै बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो मोजां खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनोसै बिनि थाखायनो ओ हानि खहा जानाय खौ साना लाफासिनो ओ नैबे मैगं थाइगंआ मुलि रासायनारि मुलि होयोब्लाबो होयोब्ला माबाफोर खहा जागोन नामा बेखौ सानाबालासिनो गावनि मोजां मुलाम्फाखौल' एबा मोजां मैगं थाइगं जाजानो लुबैनानैल' बैफोरखौ होनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै आरो। बिनिफ्राय मोनसे खोथायाबोथार ओ जुदि नैबे मैगं थाइगङा हासार गैयिनि जाहोनाव मोजां जायाब्ला माखौ जानो बा माखौ फाननो बेनिखायनो जेरैखि जायाबाबो माजों मोजां जागोन जाया बेखौ सुलु लानानै हासारखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। नाथाय नैबे बायदि खालामनायनि थाखाय गोबां खहाफोरा सोमजि गासिनो दङ। ओ मोनसेयाथ'न जाहैबाय हा सार होनानै हानि ओ सिदोमाय थिया आरो बिनि जि गुन बियो खमायलांबाय बे जों लोगोसे बै मैगं थाइगंखौ जानानै मानसिफोरा गोबां बेमार आजारावबो गोग्लैनायखौ जोङो। नुनो मोननाय जादोंसै।
औ। उम।
दा बेबायदिनो नोंथाङा बेफोरखौ एसे होबथानाय एबा मा राहा लायोब्ला मोजां जागोन नोंथांनि मोनदांथिखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ आंनि मोनदांनाय खिनिखौ बुंनोसै आरोना
ओ
जेनेबा बेफोरखौहाय जेनेबा हानि माबाखौहाय ओ ओ खमायहोनाय माबा माने बिनि गुनखौहाय खमायलांनायखौ होबथानो थाखाय जोङो बे ओ रासायनारि हासान हा सार बाहायनाय इदिनो बांसिन मुलि आरो मा होनगोन ओ बे मा होनो हाग्रायाव जे जेनेबा हाग्राया माने गुदु जाबाना माने थाब थैयो थैनायनि था खाय ओ मुलिफोर खौ बाहायो बेफोर मुलिखौहाय एसे बनद' खालामनांगोन आरोना आरो बे हाग्राया थाब थैनायनि माने मुलि होनायाव जे माने हाया बोरैबा गाज्रि महर लायो आर ना माने रानस्राव जाखायो बेफोर मुलि बाहायनायखौ माने खमायनांगोन आरोना जों बांसिन बे हासार बाहायनाय माने ओ रासायनारिक हासार बाहायनायनि अनगायै जोङो न'आव न'आवहाय इदिनो मोसौफोरनिफ्राय मोसौफोरनि खिनाय माने गोबोरखि ओ इदिनो न'आवहाय इदिनो ओ बायदिसिना माने सेवनाय माने बिफोर बिफोरनि बिफोरखौ बाहायनो हागोन आरोना जों बे रासायनारि हासार खौ बाहाया लासिनो माने इदिनो गोबोरखिफोरखौ बाहायोबा जेन'बा गोबोरखि हासारखौ बाहायोबा जेनेबा हासारावहाय जेनेबा जि रानस्राव माने गोरान जायगा ना बेवहाय जेनेबा गोबोरखिखौ ओ बिदिनो गारना होयोबा माने हाया माने एसे सिदोमा माने गोसोम हा सार गोनां जायो आरोना जों बे गोबोरखिखौहाय हासारखौ बाहायबाय थाबानोना जोंनि बे हा माने जे गुन खमायलांनाय बे खौहाय खमायहोनो हागोन आरोना
औ
ओमफ्राय जों बिदिनो बिसोरखौहाय माने बेलेग बे माने बायनाय माने हासार बिसोर बिसोरखौहाय बाहायालासेनो जे न'नि माने न'आव ओंखारनाय बे हासारखौ जे बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बे माबायाहाय माने होबथानो थाखाय बेफोरखौ बाहायनो हागोन आरो ना
औ
आंनि मोनदानायाव मोनदांनायावहाय
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो
औ
उम बेनिफ्राय आरो जोङो ओरैबायदि हासारबो बानायनो हायो जे ओ बै सबाय नि साबाफोर बेसरनि साबाफोर आरो माब्लाबा जि गाब बेफोरखौ बै बारिफोराव ओ सेवगार होयोब्ला जों हासार जानाय खौबो जोङो एसे एसेब्लाबो मोनदांनो हायो आरो
औ
औ
जिगाबफोरनिफ्रायबो जायो जानाया हास सार ओ थेवबाबो माने बै गोबोर बिखिनिया माने एसे मोजांसिन जायो आरो ना सिदोमा माने हाजोंहाय मि खि जानानैहाय हाखौहाय हासार गोनां खालामो आरो ना माने एसे गोबाव सोलियो आरो बे माने गोबोरखिनि हासाराहाय
औ बेबायदिनो ओ हासार होनानै बानायनाय बा देरहोनाय फिथाइखौ जोङो गोबां नुनो मोनोसै जेरैहाय जोङो थालिर फिथाइफोरावबो हासार होनायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौनोखि ओ मोनसे रासायनारि मुलि पाउदार बायदि बेखौ जेब्ला बै रानाय फिथायाव सारनानै होयो बेयो अखनायैनो मोन होननाय बेबायदि जालांनो हमबाय आरो लोगोसे फान्थाव गोखै एबा फान्थाव बेलासि बेवहायबो मुलि होनानै दसे एबा साननैसो बिनि गेजेरावनो दिनै होयोब्ला गाबोननो मोननाय बे बेफोरबायदि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोननाय सै ला मा लाइ बेफोरावबो माखासे ओ‌‌ जेनेबा गोबां बिबांनि पावार गोनां मुलिफोरखौ होनानै दसेनो ग्लोब ग्लोब जाहोनानै जाहोनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओं जायखौनोखि सुयोब्लानो जाय ओ रासायनारि हासार होयै लाफाया जेबो रस एबा बिदैया गोथां बा गोसोम ओंखारा नै बेबायदि मुलि होनानै ओ‌‌ फेदेरनाय लाफाफोरखौ सुयोब्ला जोङो गोसोम मोनसे नायथावै रं ओंखारनाय खौ जोङो गोरलैयैनो नुनो मोननाय जायो। अब्ला नैबे जायखौनिखि सु नायावनो जाबायदि ओ गिथावना महर ओं ओंखारदों बेखौ जायोब्ला नि देहा सिङाव माबा मोनसेब्लाबो खहा लाबोनो हानाय बेरामा सोमजिखागोन। जाय जोंनि आयुखौबो आयुखौ खम खालामनायाव बे फोरनो मैखोम बिहोमा लानायखौ मोनदांनो हायो आरो।
औ
उम आथिखालाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार जानाय नुयो जेरैहाय अन्थाइ जानाय ओ‌ बिब्दिनो टिउमारफोर जानाय आरो गोबां रोखोमनि बेमार जानाय। बे फोरखौ आथिखालाव आ डाक्टारफोरनि फ्राय मोनथिनो मोनो जे जानाय लोंनायनि थाखाय बेफोर बेरामफोरा एसेब्लाबो जादों होननानै। अब्ला जों नायहरोब ब्ला नुयो आरो बेफोर रासायनारि हासार होनाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइखौ जानायनि थाखायनो जादों होननानै।
ओ बेफोरनि थाखायनो जायो जानाया दायो आजिखालिथ' बेफोरनि थाखायनो म ओ सुबुंफोरा इदिनो हाइ प्रेसार इदिनो बायदिसिना बेराम जानानै माने थाब थाब जिउ गोमानांगासिनो आरोना। बेफोर हासार बाहायनायखौ माने ओ बांसि सिन माने मैगं थाइगं फाननायफोरावथ' बिसोरो ओ माला मुलि होदों माला मा होदों बेफोरखौ बाहायनायखौथ' नुवा नालाय बिस सोरो मोजां नालाय मोजां बायना लांसिगोन बेफोरखौ जा सिगोन बेफोरावनो हमनो हाला मा मा जालांदों फादथा मोनला औ बेनिखायनो माने जेन न'आवहाय माने जि माने ओ जायगा दं बेफोरावहायनो गावबागाव माने बिदिनो एसे एनै माने न'आव गायना जानायानो मोजां आरो ना माने आरो न'आवहाय इदिनो खावसेसो थाखाबा माने बारा बायनो गोनां जाया आरोना बे खावसे थाखानायखौ थाबानो माने बायनाया खम जासिगोन नालाय एसे जेंनाफ्रा एसे खम जाहैनो हागौ आरोना
ओं बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ जागोन दे औ